हेलौ
हेलौ
अबाव दं?
नै न'आवनो दं। खोनादों?
खोनादों बोरै खरबफोरालाय?
मोजाङानो।
मा ओंख्रि जाखो?
हेल' खोनायाखै उम ओंख्रिया दालिसोमोनलै नोंसालाय मा ओंख्रि जानाय?
बिदिनो जोंना थास बयलार रुनाय दं अबाव दं दालाय?
हा
अबाव दं?
मोजां खोनायाखै?
अबाव दं?
ए न'आवनो दं।
सोरदो दं
ओ मामि माबा आब'मोन दं।
सा उम मोजांना खबरफोरा?
हा
खबरफोरा मोजां।
खोनायाखै?
खबरफोरा मोजां।
औ मोजाङानो।
ओ
नोंनालाय बोरै खबरफोरालाय?
मोजाङानो आंनाबो खबरफोरालाय।
उम बोरै सोलिदों फरायनायफोरालाय?
गेजेरावनो दं नोंनालाय?
आंनाबो बिदिनो दायो गेजेराव।
आतसा
औ
मोजां माला खुलिगोन नोंसिना?
ओ कलेजआथ' खैथारिक आव खुलिगोनथाय नोंसिनालाय खैथारिकआव खुलिगोन?
जोंना दुइ थारिखसोआव खुलिहैनो हागौ।
जोंनाबो बिदिनो दुइ थिनियाव खुलिहैगोन आरो कलेजआ।
आदसा।
ओं। नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो?
ओ जोंना ब्रयलारजों आलु।
गोथावथार माथो।
बेफोरनोसै।
उम।
सम सम जानांगौ बेफोरखौबो।
जानांगौ जानांगौ।
उम। मोजां सोलोंदों आंना फरायनायफ्रा।
औ सोलिनायाथ' होनबावनो एसे गोसो होनानै फरायदों फरायनायालाय दा। रिजाल्टफोरासो बोरै ओंखारो।
आदसा?
एक्जामफोरालाय बोरै थांखो?
बिदिनोसै। एसे लिरसाबला बायना फैबाय।
उम उम। थिगानो दे।
उम। मोजां ना नोंना फरायनायफ्राबो?
औ मोजांआनो।
आदसा?
सोलायबायद'
मोजांआनो थांदों दा फाइनाला दार्लिंनिया एमाबाया एगजामा? ए।
मोजाङैनो होना फैबाय।
आदसा। एबारलाय एगजाम होखांना आबाव लानो सानखो?
लानायाथ' आङो दा सयदर कलेजफोरावनो लानोसै नामा?
उम।
जुदि मोजां जायोबा।
उम आं मोजां जायोबा एसे दोरोदनिसै बायदिसो मोनदां
अ।
उदालगुरिफोरखै थांलाबायनांसिगोनलै जायगायावलाय बेसे फरायबाय थानो।
औ औ औ।
एसे बेरायनांगौबो जायो।
बेरायनांगौ जायो बेरायनांगौ।
फरायनायनि फरायनायजों लोगोसे एसे बेरायहैलाबायानोसै।
औ फरायनायजों लोगोसे बेरायनांगौ फ्रेस् माइन्ड। माइन्दखौ फ्रेसयै लाखिनांगौमोन दा
उम माइन्ड फ्रेस जाबासो जाखायो फरायनायफ्राबो।
उम। बेसोंथ' न'आव थाबाय थानो नङा होमबा।
औ।
एसे जायगाफोरबो नायदिंनांगौ।
उम। गावनि जायगाखौलाय बेसे नायबाय थानो एसे बेलेग जायगा औ।
बिदि खालामसै बिदिबा ओ एगजामाथ' दा जोंनिया जोब्बायना।
ओम
जोङो ना माने मोनसे ट्रिप थांसै माने बेरायनो मिथिबायना।
आदसा अबाव थांद बेरायनायालाय?
बेरायनायाथ' माबायाव थांसै नामा सिलंफोरावांनोसै नामा
थांबालाय थांजागोन बेरायनो थांनायलाय।
औ माने इन्ट्रेस्टेद बा बेरायनो।
औ जायगाफ्राबो मोजां ना आरो ओरै नायनो जोंनासो
ओम।
एसे बाला हामाबा बाला हामाद्राय दैबह बब दैबह द्राय माने लिमिट गैया ए लिमिटनि जानांगौ आरो।
उम।
बिदिनो ट्रिपफोरावनो थांसिग बेरायनो एसे लोगो दि बुरजानो। लोगोफोरजों लोगोफोरजों बेरायनो थायो गोबावथ' जाबायना।
जाबाय थ आरो
लोगोफोरखौ जमा लिंथुमनानै थांनांसिगोन।
औ।
एसे फ्रेस जागोन खोमा गोसोफ्रा
उम फरायनायजों लोगोसे आरोना माने। बेफोरबायदि जायागाफोर नायथिङोबा मोजां जायो गावनि थाखायनो रोंनाबो फैयो।
ओं एक्सप्लर खालामनो हायो माने जायगाफोरखौ।
औ मोजां जायो।
सोरबा सोरबाफोर सोंबाबो खोन्थानो हासिगोन।
औ हबाना बोरै बोरै सोंगोना। सिखा मामा नुबोखो उम उमचग जायगाया नै फर एगजामपोल हमनानै लादो जोंना कलेजावनो सोङो माने नों बोजों बोजों जायगा थांनादोंना थाङा बोय बेफोर बेफोरबायदि जायगा खोनागोना खोनायाखै नङा होमबा।
उम।
बेफोरबायदि जोङो दा बेफोरबायदियाव माने थाग थिग माने मिस सारमोननो माने जों डाइरेक्टलि खिन्थानो हानाय जेनेबा हागोन आरो जों होमबाना जोंथ' थांखाबाय नालाय दा जेनेबा जों जों थांखाबाय नालाय दा जों खोन्थाजोबनो हासिगोन आरो बिदि ओंखायनो एक्सप्लर खालामनांगौ आरो बिदिनो।
उम।
थांनांगौ बोजों बोजों नायनांगौ। जायगा गिदिंनांगौ औ।
आरो माखासे खोथाफोरखौ बेलेग जायगायाव थांबासो मोनथियोना आरो बुजिबोयोबो। सिनायफोरावनो लोब
ओमफाय उन्दुजोब्बाय सब?
उन्दुुबाय उन्दुनायालाय।
आं लेखासो नायदोंमोन माने एसे।
आतसा
माने आं बिदि बार्ता एकथा हाबासो नायो नालाय लेखाखौ।
ओ होमबाना गासिबो उन्दुबाथाय माने सिरि जायोना सिरि नायनांगौ सिरि नायबा माने दिस ट्राक्ट जाया जे
माने माइन्दाव हाबलि हाब हाबो आरो माइन्दफोराव हाबो माने दावराव गैयाबाथाय सान्थि फरायबाथाय माने माइआव
उम एसे बुजियोबो माने गाव हारसिं फरायबा बुजिसिनो माने बांसिन। मानसिफोर थाफाबा माने बुजि माने सानस सानस'नो हाया आरो बिसोरनि दावरावखौसो गोसोआव फैबाय थायो नालाय। सिम बोरायबा एसे मोजां जायो।
उम गोसोआव थायाना बेफोर राव एसे जाबाथाय ना? बे रायलायनायखौ आरो जेनेबा रायलायनाया माने खोनाफैबाय थायो नालाय खोमायाव
उम
बेखायनो गोसोआव लाखिनो हाया।
उम
नोंलाय खैथानिफ्राय खैथासिम फरायो फरायनायफोरा?
आं माने हराव बांद्राय नाया माने आङो एसे इदिनो दसे सयथा सातथासोआवहाय नायसिगोन नायनानै ओमफ्राय फुंआव नायो आरो रावबो सिखारैनि सिगां एसे।
उम
स्रि स्रि जाबाथाय
उम
बे समाव नायो आं माने।
उम उम
ओमफाय दसे फरायखांनानै बिदिनो लोगोफोर फैबा फिल्डफोराव खारनो थांसिगोन आरो।
औ औ आंबो
देहाखौबो एसे फ्रिद लाखिनांगौ जा
औ लाखिनांगौ जायो ओ आंबो थाङो जेनेबा इभिनिं टायेमाव ओ तानिफ्रायनो जों ओंखारलाङो फिल्डआवहाय गेलेनो थाङो जों ओ बल गेलेयो भलिबल गेलेयो ओमफाय खारोबो आरो ना गावनि मोदोमनि थाखाय। आरो ओ माने मोदोमखौ फिट लाखिनो थाखाय औ जोंबो खारो। बयबो खारो बेहाय ओ जिथुनिखि फिल्ड नालाय बयबो फैयो।
ओ माने मोदोमखौ गारसोना दोननाय बायदि जायो माने। एसे वार्म आप खालामाबा
फ्रिट फ्राट लाखिनांगौ मोदोमफोरखौ देहाफोरखौ।
उम।
होमबालाय औ औ मोनसे खोथा खोनाबाय?
उम।
दा जिथुनिखि ओ जोंङो ना होमबालाय जोंथ' दा ट्रिप खालामनो थांगोन नङा होमबा? ओ माबायाव सिलंआव ना?
औ।
ओ सिलंआव जिथुनिखि थांगोन नालाय जोंङो होमबालाय नोंङो लोगोफोरखौ एसे कनटेक्ट लाहरनो हागोन नामा?
औ हायो हायो।
औ माने
औ।
जेनेबा ओ दानो नङा बारु
ओ साननैसो थानानै।
साननैसो थानानै आरो।
उम।
दा दैज्लां बोथोरबो नालाय
उम।
माइ आरि गायनांगौ दा सोलाबा बोना। ओ एसे माइ गायनायफोरा एसे बुरजा माने गायखांजोबबाथाय माने थांनायनि सान्स मोनगोन नालाय। ओ नआवबो खामानि थायि जागोन बे समाव बे समाव माने नों कन्टेक्ट खालामदो आरो ना।
ओ दा दैज्लां समाव मोनथ'खानाय नङा मोननायालाय बयहाबो माइ गायोना।
औ औ माइ गायो बेखौनोथ' बुंबाय आं जेनेबा ना।
उम।
माइ गायो बयहाबो बयहाबो बिजि थायो दैज्लां सम नालाय।
उम उम।
उम।